हेलौ
औ
हेलौ नोंथां।
औ बुं।
नोंथाङा आंनो दसे सम टाइम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
आं नोंजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै रायज्लायगौमोन।
औ दे रायलायनो हागोन।
टपिकनि सोमोनदै, टपिकनि माबायानो जाबाय
औ औ। औ औ
फिथाइ सामथाइआथ' गोबां रोखोमनि दङ होनबा?
औ औ
जेरै थाइजौ फिथाइ सौफा फिथाइ बैग्रि फिथाइ, आमलाय फिथाइ बिदिनो खान्थाल गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दङ
औ
फिथायखौ जोङो गोबां रोखोमाव मोननो हायो फिथाइखौ जोङो बेबायदिनो आसार बानायो बिदिनो जानायों जानायाव बाहायो
औ औ जोंनि देहानि थाखाय जानाया जोबोद मोजां आरोना देहाखौ फोथना लाखियो
औ औ नोंथां औ फिथाइआ आंनि थाखाय फ फिथाइखौ जायोब्ला जोङो गोदो देहा मोननो हायो
औ औ दस
जों सानायखौ लिफोराव उलि बानायनाय बिदिनो आसार बानायनाय बिदिनो गोबां रोखोमाव गोबां
औ
बेबायदिनो थाइजौ आसार आसार आमाइ आसार बिदिनो बाहाय
औ नोंथाङा थिगयैनो फो
औ
खोनादोंंना नोंथां
औ खोनादों
औ बिलाहियाबो फिथायाइआवसो गोग्लैयो नालाय बेखौ जोङो सस खोनायाखै हेल' हेल' नोंथां खोनानो खादों ना खोनायासै टावारनि प्रब्लेम
आ खोनादों ना नोंथां
हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
टावारनि प्रब्लेम जाना फैबाय हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायासै माथो
खोनायासै माथो हेल'
खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां
औ जेरै नों बुंनाय बिदिनो जोंनि जोंबो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय जायो फिथाइ सामथाइजों जेरै आपेल थाइजौ उदालिम गासिबो रोखोमनि फिथाइ सामथजों जोङो आपेलनि जु फिथाइनि जुस डालिमनि जुस ओ ओमफ्राय ज आफेल फिथाइ थ फिथ बेफोरखौ लानानै जों मोनसे क्रिम औ ओमफ्राय जेरै औ। बाव सिबिनानै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोथोन लाखिनानै जों उनाव जानानै दोननो हायो। मुलि बानायनो हायो आमलाय फिथायखौबो जोङो फोराननानै गोरानन फोराननानै दोननो हायो। बेबायदिनो जोङो गोबां बेजों गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद लायनाय जायो आरो। हा दानाखैथ'।